औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ औ दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय सोलोंथाइ। नङा होमबा औ बे औ दा नों थाङानो ओ जागायदो।
अ सोलोंथाइ नोंथां सोलोंथाइ होनबाथ जों मा औ सोलोंथायाइ होनबाथ मा नोंथां मिथिखायो जोङो मा
माखासे जोङो जोनोमजों लोगोसे फैफानाय सोलोंथाइ आरो मा जोङो आलादा सोलोंनांगौ बा आलादा जोङो सोलोंथाइ लानांगौ बेनि मोनसे सोलोंथाइ सोलोंथाइया बुंनो थाङोब्ला गोबां बायदि बायदि रोखोमनि दङ जों बेखौ बुंनानै रायलायनानै फोजोबनो हाया। जोङो सोलोंनांगौआ अबां सोलोंनांगौआबो सोलोंथाइयाबो जोबनो थाङा। थिग बेबायदिनो आङो माखासे जाय जोनोमजों लोगोसे फैफायो बे सोम बे सोलोंथाइनि बागै आं एसे फोरम नोंथां ओ जाय खौ होनो जोङो मा जोनोमजों लोगोसे फैफानाय सोलोंथाइ बेफोरो मा मा होनोब्ला मा सापस जोङो बिमा बिफाखौ सोमोन्दो लानाय गेदेर उन्दै सोमोन्दो लानाय ओ बिदिनो गाब गावनि राव रायज्लायनाय गावनि मानसिखौ सिनायनाय आरो मा जायगा सिनायनाय आबाद मावनो रोंनाय जानो रोंनाय लोंनो रोंनाय बे गासिबो मोनसे जोनोमजों फैफानाय मोनसे सोलोंथाइ आरो मा दंबावो जोंहा जायखौ जोङो आलादा सोलोंनांगौ बा जोङो आलादा गियान लानांगौ। बै सोलोंथाइयानो जादों मा जोङो फरायसालियाव थांनाय फरायसालियाव जोङो स्कुलफ्राव जोङो मा गियान लानाय बेनो जादों मा बेयो खिन्थु बे सोलोंथाइया जोनोमजों फैफायादे। बेखौ गावाबागावसो दाना लानांगौ बा गाबागाव आलादा सोलोंनांगौ नोंथां ओ सापस जोङो मा बे सोलोंथाइया जायखौ होनो जोङो आलादा सोलोंनांगौ सोलोंथाइ गियान लानांगौ सोलोंथाइ बियो मा ओ उन्दैनिफ्राय गिदिर देरजासिमावहाय जोङो बेखौहाय सोलोंथाइखौ लानानै फोजोबनो हाया बेखायनो मा उन्दैनिफ्रायहाय गेेदेर जासिमाव गैया सोलोंथाइया थाखो राननाय जादों जेरेखम से थाखो नै थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो। बिदिनो बायदि बायदि जि थाखो जिनै थाखो बि ए एम ए एम एस सि बायदि रोखोमाव जोङो सोलोंथाइ बेखौ राननाय जादों। दा जोङो बेखौ बुंनो थांङोबा मा ओ बेफोरबायदि सो आलादा सोलोंथाइ लानांगौआ मा बे-बेफोरो जादों मा जोंनि ओ जों मानसि माहारियानो बा सुबुं माहारियानो बानायनाय मोनसे सोलोंथाइ। जायखौ होनो जोङो मा बे सोलोंथाइनि दारै जोङो एसेब्लाबो जोंनि बुहुमावहाय आलादा
माने साबसिननिफ्राय साबसिन मोजांनिफ्राय मोजांसिन गोलाव समखौ जेरेखम जोङो गुसु समावनो मावनो हानाय। बेफोर खामानिखौ जोङो सोलोंनो मोनो बा जोङो बेयाव बुजिनो मोनो नाथाय मा मिथिंगाजों फैफा नाय जोनोमजों लोगोसे फैफानाय सोलोंथाइजों मा जोङो बियो मा ओ बेवहाय माखासे बुस्थुआ जोंजों फैफादोंब्लाबो बेवहाय जोंनो बुजिनो गोब्राब मोनो बा जोङो बेफोरखौ साननो जोङो
नोंथां एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नोंथांनिया एसे जायगाखौ सोलाय। आंनियाव मोजां खोनाफैयाखै।
एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
औ औ एबार खोनानो हादों।
जाबायना नोंथां औ अब्ला औ औ। अब्ला सोलोंथाइखौ जोङो नोंथां राननो राननाय जादों मा गोबां खथायाव थिग बेबायदिनो मा बेफोरो मोनसे जोंनि थांना थानायनि ओ जोंनि इयुननि मोनफा मोनफा बेफोरखौ ओ सम्पति होनजायो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथांनि जायगायाव बा नोंथांनि ओनसोलावहाय सोलोंथाइखौ माबायदियै जौगाहोनाय जायो बा सोलोंथाइया माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो मा गोदोनि समावहाय सोलोंथाइया माबायदिमोन दानि समाव सोलोंथाइया माबायदि जौगाखो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां दे।
औ नोंथां आंङो आंनि फिननायखौ होनायनि सिगां आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनानै लाग्रोबावनि।
औ दे दे जागोन नोंथां दे जोबोद मोजां।
दा नोंथाङा दि माखासे जों जोंनि समाजाव सोरजिनानै लानाय सोलोंथाइनि बागै फोरमायदों नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ दा नोंथाङा बे जों उन्दै समाव ओ सेथि थाखो बा नैथि थाखो दा बेफोरबायदि समखौ जों बेसेबां ओ बैसोनि समाव सोलोंनाय जायो? आरो माबायदि ओ बिजाब माबायदिखौ जों सोलोंहोनाय जायो नोंथाङा बिनि बागै फोरमायनो हागोन।
जोबोद मोजां सोंथि नोंथां ओ नोंथाङा जोबोद मोजां आं सोंथि सोंदों अब्ला आं नोंथाङा दि सोंदोंदि जोङो से थाखो बा नै थाखो समाव जोङो माबायदि बैसो समावहाय जोङो फरायसालियाव फरायनाय जायो गोदोनि समावथ' मा नोंथां गोदोनि बेलाखौ बुङोब्ला जोङो सेथि थाखो फरायनो थाखाय जोङो जि बोसोर गाहामावसो जोङो फरायनाय जायोमोन नाथाय मा दानि बेलायाव नुबाय नोंथां ओ बा बोसोर खमैबो बा बोसोर द' बोसोर जायोब्ला मा जेब्ला गथ'आ बा बोसोर द' बोसोर जायोबानो मा जोङो फरायसालियावहाय मुं थिसनो सोलोंथाइ लाहो हैयो आरो गोदोनि समावहाय जोङो मा सेथि थाखो नैथि थाखोआव जोङो ओ
बर' आयदायाव फरायोब्ला बर' मिडियामाव फरायोब्ला जोङो नुनो मोनामोन जे इंलिस बा इंलिस सोदोब ए बि सिडि होनो जायखौ जोङो हिन्दीनि कक' बेफोरखौ जोङो सोरबा क्लास बा क्लास थाखोबा थाखो द'आवसो जोङो बेखौ खौ एसे मोनहैनो मोनोमोन आरोखि नाथायबा दानि बेलानि सोलोंथायाइयाव दङ नों थांङो जेब्ला नों फरायसालि गाजेननाय लोगो लोगो जेब्ला द बा बोसोर द' बोसोराव जेब्ला फरायसालियाव मुं थिसो बे समाव मा नोंथां बे समावनो गासिबो बिजाबखौ हिन्दी जा इंलिस जा गासैबो भाषानि बा गासिबो हारिनि बिजाबखौ जोङो मोननाय जायो माने गोदोनि आरो दानि अनेक फाराग जाबाय आरो दा गोदोनिफ्राय अनेक साबसिनसिम जौगाबाय नोंथां औ नोंथां बुं दे
औ माने गोदो अब्ला माने फरायनाया जोंना एसे उनमोन नङा होमबा नोंथांनि दा फोरमायनायजों लोगोसे आथिखालाव हबा जों एसे सिगाङै फरायनायखौ मोननो हायो
नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो फोरमायनो हाबावगोन नोंथां जेनेबा थाखोसे सेयाव जों गाहायै माखौ सिनायग्रोनाय जायो नङा होमब्ला बे फरायनायाथ' जों उनावबाबो फरायलांखागोन माने गुदि थाखोआव माखौ फोरोंजेनन्नाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
जेब्ला गुदि थाखोआव फरायनायखौ होनोसै आं नोंथां जोङो
बिमा रावआव होनोब्ला जोङो मा ओ बे मोनसेल' बिजाबनि मोनखोन आरोखि ना बाहाय जायखौ होनो जोङो ओ दाथ' खबाम बायदिसिना लेखा ओंखारजोब्बायना थिग बेबायदिनो गोदोनि दिराव दंमोन जोंना सरायो सरा बा गाराङ' गाराङा जों बे बेवहाय
फरायग्रोनाय जायोमोन आरो बेनि सिगां दङ जोंना ओरै माबा मुं सिनायनाय खथा खथा खथा खथा बिदिनो थानानै जोङो दाउफोर बा जुनारफोर मोसौ मैदेर ओ अमा जिब जुनार बेफोरनि मुंखौ जोङो मा सिगांग्रो गोसोआव लाग्रोबाय बेनि उनावहाय मा ख ग ग अङ बे सोदोबा मा ओ बिनिफ्रायनो जोङो सोलोंबाय आरोखि नों आरो मा ओरै दंबावो जोंहा से नै थाम ब्रै बेफोर आरो ए इंलिसाव दङ ए बि सि डि नोंथां बे
माने उन्दै उन्दै समाव जे माने बेखौ फोरोंहोनाय जायो बेखौ बिसोरथ' मि मिथिया नालाय गथ'फोरा दा मानि थाखाय फोरोंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
नोंथाङा अब्ला जोबोद मोजां सोंथि सोंदों बेफोरखौ जोङो मा ओ जाय -खौ जोङो गोसोआव थाहोनो बा जोङो उन्दैबो -खौ जोङो बुजिहोनो जोङो मा बेफोरनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन उन्दै समाव बा जों बेफोरखौनो फोरोंनाय जायो आरो जेनबा।
औ खोनागासिनो नोंथां आङो।
औ खोनादों नोंथां खोनादों। अब्ला नोंथाङा सोंथि सोंबावगोन नामा माखासेफोर नोंथां। औ।
नंगौ थारैनो नोंथाङा जा बु सोलोंथाइ खोनायबाय आरो जों मिथिनो मोनबाय जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों। दा गाहायै जोङो आं एसे बुंफोरबावनि नोआ होमबा? जेर' सोलोंथाइया मोनसे ओ सासे सुबुंनि जिउआव थांनानै थानायनि सोरां लामा। जेराव सोलों सोलोंथाइ गैयाबा बे सुबुङा जाय सोरांजों सासे मानसिया दावगानो हायो बेबायदि सोरांखौ मोननो हाया सोलोंथाइ गैयै मानसिया। बेयो सैथो। आरो माखासे सोलोंथाइखौ होयो जाय मानसिया सिगाङाव सोलोंथाइ लाखां -खानाय मानसि बेसो सोलोंथाइखौ होनो हायो बे
नंगौ नोंथां।
फोरों फोरोंथाइखौ होनो हायो जेरै जों ओ एगजामपोल हिसाबै बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो जेरै खोमसियाव मबाथिखौ जेरै सावोब्ला मम बाथिनि साखाथि फाखाथि सोरां जायो। बेबायदिनो सोलोंथाइयाबो सासे ओ गथ' बा उन्दै मानसि नि थाखाय बा सासे मानसिनि जिउआव बेबायदिनो सोरां होयो आरो। मोनसे जिउआव दा सोलोंथाइया बेनो माने सोलोंथाइया नोंथां होननाय बदिनो गोबां रोखोमनि थायो जेराव ओ जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों बैफोर गियानखौ मोननो हायो। जेरै आङो बुंनि सानखान्थि। जेराव से नै थामब्रै जों उन्दैयावनो बखौ फरायहोनाय जायो मखास्थ' लाहोयो आखर सिनायहोयो नङा होमबा दा बेनि गेजेरजों जोङो संसार जानायाव माखासे रांखान्थियारि बिथिङाव जों साननो गोनां जायो। जुदि बेखौ साननो रोङोब्ला आखरखौ सिनायोबा जोंनि माखासे थांनानै थानाय सानफ्रोमबो जिउआव गोबां मदद जायो जेरै रां सिनायनो हानाय आरो जोङो ओ दाजाब दानख' खालामनानै बुरजा एसे राननाय बे बेफोरबायदिनि माखासे गियाना जोंहा उन्दैफ्रायनो माने सानो हानाय जायो नङा होमबा नोंथां बे ओ बे जाहैबाय से नै थाम ब्रै फरायनायनि बेनि सिङावनो गोबां माने आथिखालाव जों गुवारै ओ फरायनो हासै सानखान्थियावबो आरो बेनि अनगायैबो जोङो रावनि सोलोंनाय जेरै ओ नोंथाङानो बुंदों सरायो सररायखौ जों फरायो ख ख' दा बेखौ जोङो रा रावखौथ' रायलायो जों बयबो रावखौ रायलायो खिन्थु जों माबायदि ओ टेन्सआव माबायदि माबायदि ओ बिमुंआव रायलायो जेरै आं ओंखाम जाखांबाय बियो न'आव थांदों आं गाबोन न'आव थां थांगोन गोन फैगोन बेफोरबायदि प्रेजेन्ट जाखांनाय जागोन जादोंमोन बैफोरबायदिखौ जों सिनायहोनो थाखाय माने जोङो राव जेराव ओ क ख अ आ बेफोरनि गेजेरजों ग्रामार ग्रामार जाहाथे माने क ख अ आ या माने बेजों माने सोदोब सोरजिनो थाखाय जोङो फरायहोनाय जायो बेनि उनाव बे सोदोबखौनो जों माबायदि बाहायो नङा होमब्ला जेरै इंराजियाव ग्रामार होनो बर'आव रावखान्थि रावनि बाहायनाय खान्थि दा बैफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय जों माबोरैबा मोनसे ओ जोंनि रायज्लायनाया मोजां स्टेन्डार्ड माने बयजोंबो गनायजानाय बयबो बुजिनो हानाय बेबायदि जायो बेनि थाखाय जोङो बेफोरबायदिखौ फरायहोनाय जायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा बे समाव नै समाबो जाबाय आरो जों उनाव गुबुन आयदा सावरायनो होनना सावरायनायखौ मोनगोन लोगो मोनगोन होननानै नोंथां खौ मिजिंथिनाय जाबाय
नोंथांखौ लोगो मोननानैबा नोंसोर रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां अब्ला जों सै नामा नोंथां ना
औ नोंथां दे